उम खुलुमबाय नोंथां। ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां।
दे बिदिब्ला नोंथांनिसिम आङो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहग्रोनाय जाबाय नोंथां।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो।
आं नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनो सानदोंमोन। बे जोंनि बर' समाज आरो जौनि सोमोन्दै जोंनियाथ' बर'फोरा जौनि थाखाय मि थिजायो नालाय जौ संनाय रुनाय दा बिनि सोमोन्दै नोंथांजों सम दंब्ला रायज्लाय जागोन दा?
सावरायनो हागोन दे नोंथां।
औ दा जोंनिया गोदोनि सम आरो दानि समावहाय बर' समाज साव समाजनि रायजो जानाया गोबां माने जों सोलायनायखौ नुनो मोनबाय नोंथां। बेहाय जोंना गोबां सिलायबोबाय ओ जेरै गिदिर ओमफ्राय जोंना बर' हारिनि रायजो जानाया बांसिनानो रोसि गोनांसिन होनना बुंनो हाय यो आरो मानो होनबा बेफोर बाथ्राखौ जोङो मानिफ्राय मिथियो होनबा सल'फोरनिफ्राय जोंनि आबै आबौफोरनि खुगानिफ्राय जों मिथिनो मोनो। जेरैहाय जोंना ओंखा हामदै ना बेदर जानाय लोंनायनि जेबो आंखाल गैयामोन गोदो गोदायहाय जेरैहाय जोङो बारि बागानफोरावनो हाबथिंबायनानै जों मै मैगं थाइगंखौ मोनो दैमा दैसायाव जोंना जेखाइ खबाइ जेफोरजों मानसि फोराहाय जोबोर खस्थ ख्रि मावना जाग्रा नालाय बेफोरजोंनो सारनानैहाय जोंना ना बेदर जेनिबो आंखाल गैया हाग्रा बंग्रायावबो मोनो लोगोसे जोंना दाउ अमा फिसिनानै जोंना जिबायदि जिउ खुङोमोन दाथ' जोंना साख्रि बाख्रि रो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजो जों दा बेफोरबायदि हाबाखौ मावनानै जानायखौ जों गोबां खम नुनो मोनो नाथाय बिनि बेनिखायनो जों गोदोनिखौ नाहरोब्ला जोंनाहाय जेबो जानाय लोंनायनि आं आंखालबो गैया आरो रोसि गोनां सिमोन होननानै जों मोनथियो आरो ओमफाय न'खराव जासे जानानै ओ न'खराव जासे जानानैबो ओ माने फोजोबनो हा हालायै बायदिमोन आरो बेफोरो बिलोफोराव जेखाइ लानानै थांब्रे बोब्लानो बोथिसे ना मोनोमोन दाउ अमाफोराबोथ' न'खरावनो थाखायोमोन जेरै मानायाव जोना आरो गावजों गावबो मदद होलायोमोन आरो दा गोदोनि समाव बर' समाजाव जोंना जौ जिरादा सोलिनाय दंखायोमोन बर हारिनि जिउ खुंनाय गुबुन गोनां लिरादजों लोगोसे जौआबो जोंना जोबोद माने गोनांथार जायगा लायोमोन आरो नोंथां जेरैहाय जायगा लाना दंब्लाबो नाथाय बै समनि जौ लोंग्राफोरा जेब्लाबो गोसो अब्लानो बाहायोमोन जेब्ला लोंनो गोसो अब्ला बाहायोमोन बिसोरो सम लाया लासे बिफोर मुवाखौ खौ बाहायोमोन आरो बिसोरो माने लोंनायनि जेबो सम गैयामोन होननानै बुंजायो गोसो जाबानो बिसोर लोङोमोन आरो जेरैहाय बैसोगोरा एबा ब बोराय बुरैफोरा बांसिनैनो बाहायोमोन बे ओमफ्राय लोगोसेनो बे जिउखौ जोंना हाबा खेराइ सावरि बादालि आलासि बुजायनाय अजाखौ मान खालामनाय दै सारनाय आरियाव ज जौ जिरादखौ जोंना माने मोनसे नेमखान्थि बायदिसो बाहायो होननानै बुंजायो आरो जेरै मोदाय दावदै फुजिनाय समावबो जौखौ मोदायनि मुङैसो बावग्रोनाय जायोमोन। जोंना बाथौ फुजानि समावबो ओ, बाथौनि मुङै जोंना जौ बिदैसो बावउग्रोनाय जायोमोन आरो।
औ।
दा जौ गिसिया बर'नि मिलौ हाबनाय लोंग्रा मुवा बर'फोरा लोंनो लुगै अब्ला न'खरावनो संना लोङोमोन गोदोनि बर' फोरा दानि बादि आबगारि लोंग्रा नङामोन आरो सान्दुं गोसाफोराव खामानि मावनानै मेङोब्ला देहाखौ गोजोन होनो खुरै -फा जौ बिदैखौ लोङोमोन बेनि अनगायैबो बायदिसिना बेरामाव जौ बिदै लोङोमोन जेरै हासुुदै गोजा जानाय हायाव सा उसु-खुथु मोननाय खि खसा जानाय सान्दुं नांनाय आरो लोगोसे बायदि बेराम जायोब्ला जु बिदोखौ खुरैफा खुरैफा लोंनायखौ जोङो मोनथियो आरो बिसोरो बिदिहाय लोङोमोन होननानै माने बिसिना खिलाय गोबालाय बायदि थैहां थैहां खैफोदफोरावबो गो बिलिबा बर'फोरा जौ बिदैखौ लोंना होयोमोन आरो दा बे जौ बिदैखौ मारै माबोरैहाय बानायो आं नोंथांनो एसे फोरमायलांनोसै नोंथां। माइरंजों बानायनाया जुमाया बर' समाजाव जोंना जोबोद माने मोनसे एंगार हायै बाहागो लादों जेरैहाय ओ फुजा बाउनाय बेराम जब्राब जुमाय एबा जौ नङाबानो जायामोन हालोवग्रा मोसौ लोरबां जालाङोब्ला एमाव देनानै जाहो हैैयोब्ला जाखाङो होननानै फोथायोमोन आरो नंगौना नङा बेखौ थ' मोजाङै मिथिला नोंथां दा बर'फोरनि माइब्रानि जौआ जोबोद लुबैथि मुवा बैसागु आरो खेराइ रंजाथाइ फोर गुफुराव माइब्रानि जुमायसो संखायोमोन। बेनि अनगायैबो जोबोद असे सोमोन्दोनि सुबुंफोरनो जोंना मोजां मोननायखौ फोरमायनो एबा मान होनो बर'फोरा माइब्रानि जौ बिदै लोंहोनानै मोजां मोननाय एबा मान खौ दिन्थियोमोन आरो। बर'फोरा माइब्रानि जौ बिदैजों समाजाव गोजौ मान लाखिबोदों जेरैहाय गावनि न'आव माइब्रानि जौ बिदै लोंहोनानै गावखौ गोसो गेवलां दिन्थिनो नाजायोमोन बिसोरो बेनिखायनो जोंना गोदोनि समावहाय बर' समाजा जोंखौ मोनसे गोथार मुवा होनना लायोमोन आ आरो आरो जुलि फोरबो बैसागु फोरबो खेराइ फोर सावरि बादालि आरि रंजानाय फोरबोफोरावबो जोंना गोदोनि समाव फाय बर'फोरा जोंखौ जौखौहाय एफा लोंनानैसो मेथाइ खननो यो रंजायै खुसिमोन आरो माने जौखौ बाहायनाया जोंना माने ओ बाहाय रंजानाय खामानि मावनाय मोनफ्रोमबोयावनो जोङो जौखौनो एसे एसे बाबो बाहायो होन्ना बुंजायो आरो। बेनिखायनो गोदान समनि बर' समाजा जोंखौ मोनसे माने दा गोदान समावहाय खायसे गावखौनो सामलायनानै बा बुजिनायनि गेजे जों खायफा खायफाया बारा लोङा ना थोंगो दोगो दायथ' फ्रायानो लोङोमोन ओमफ्राय बुंनो थाङोब्लाथ' गोदो समावहाय ओ लोङोबाबो खामानि मावनाय दांनायाव मुखुब जानानै थायोमोन। ओ दानि बादि नांज्लाय खमज्लायखौ एसे खम नुयोमोन होननानै बुङो आरो लोगोसे दानि बर' समाज नि जिउ खुंनाया जोंना बांसिन सोलाय बोबाय गोदोनि बायदि नंला‌। जेरै मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय फाव फेसेनफ्राबो गोदान गोदान जाजोब बाय जौखौ आबगारि नङाब्ला लोंलिया दानियाहाय। गोदोनि समाजनि नेम खान्थिजों जोंहा सोलिनो दाना गोब्राबसिन जाबाय आरो नोंथां। मानो होनना बुङोब्ला सोलोंथाइ मोननाय लोगो लोगोनो जोंना बर' हारियाहाय गोदान लामाजों आगान सुर लांनानै दा बुहुदावनो बाग्लिनगासिनो दं होननानै बुनो हायो आरो बुहुदावनो जोंना मोजां मोजां सिनो आरो नोंथां दा बेनि अनगायै आं नोंथांनाव मायबाफोर
अ नोंथां आङो जोंनि माने बर' समाजनि हारियारि आसार खान्थिनि सोमोन्दै बुंनो फोरमायनो सान सानदों बेयाव जादों जोङो आङो बुंगोन दा नोंनो नोंथांनो फोरमायगोन थैनायनि सोमोन्दै खोनादों नोंथां? जोंनि सुबुं माहारिया बे बुहुमाव उजिनायजों लोगोसे जेरै उजिनाय उजिनाय होननाय लोगो जोंनि मा नो थैनायाबो थाफाखायो होननानै बुंनाय मोनसे बाथ्रा दं अराय सैथो बियो मिथिबाय।
औ औ
जोनोमजों लोगोसे थैनाय बे थैनायाव जोंनि बर' बेनि गेजेराव गोबां आसार खान्थि एबा नेमखान्थि थि दङ' थैनायखौ माबोरै गारहैनाय जायो। मा मा नेमजों बिदाय हरनाय जायो माबोरै गोथैखौ मा होनो ओ बिदाय होनानै एबा सावनाय जायो। मा नेमजों न'खरनिफ्राय ओ सारादु खुंनाय जायो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायनो सानदों।
औ खोनादों नोंथां।
मा होनो थैनायाव जों मा बर'फोरनि गेजेराव थैनाय थैनायाव आरो बेयाव गोबां आसार खान्थि फालिबोदों मानसिया सोरनिबा न'खराव जेनेबा सोरबा थैयोब्ला मा होनो बर'फोरनि गेजेराव गोथै थै गारनाय माखासे नेम फालिनाय दङ' आरो बर'फोरा गोथैखौ माने औवानि सांग्राय एबा बैसांआव दैेखांनानै माने गोथै सालि लाङोनो बेयाव जोङो थैग्राया गोथां समाव सावजानो लुबैदों एबा फबजानो लुबैदों गाव गावनि लुबैनाय बायदि एबा सावो एबा फब बोनो बिनि सिगां जोङो औवा दाननानै लाग्रो गोथौखौ माने बाननानै लांनो थाखाय बै गोथै बाननानै लांनो थाखाय औवा दाननायाव मानो बे बे औवानि सुबाखौ माहोनो दस्रानि फुजा एबा फोरबोफोरनि माबाफोर माबायाव बेखौ फा माबानाय बे औवाखौ बाहायनाय जाया गोथैनो बाननो लांनाय औवा दाननाय औवानि सु सुबानि माबाखौ आरो बेनि उनाव माने गोथैखौ न' सिंनिफ्राय सिथ्लायाव दिहुनो मानिफ्राय न' सिंनिफ्राय आरो गोथै थैनायखौ गोथैयाव गारबोनो एबा सावहैनो थाखाय बिंनिफ्राय दिहुननानै सि्लानि गिदिराव दिहुनो ओमफ्राय खोलाहा खरसा खालामनानै दोनो बेनि उनाव दै गोथार लानानै आगसि जों बे लिरनानै मानो बेखौ लिरस्रोनानै लानानै बेनि सायाव मा सि गुफुर खोबनानै बै औवानि बैसां खालामनानै दोननायाव फुथुयो ओमफ्राय बिनि उनाव न'खरनि मानसिफोरा साफा साफा साफा फैनानै खुलुमो दै दौवो ओंखाम दौवो ओमफ्राय फाख्रि बिलाइजों दै दौनायनि फाव खालामो आरो बे दै दौनाय फ्रा जोङो मा आगदा आखायजों दौनो मोना आगसि आखाइजों दौनाय जायो बेयावबो मोन मोनसे नेम दं आरो ओमफ्राय उनाव फारि गैयै जि गुफुरजों बे गोथैखौ खोबनानै माने रायदों थेवलजों माने सांग्रायाव खागथाबनानै दोनो बेयाव मोनसे फोथायनाय दङ' माने बे सांग्रायाव तेवलजों खथाबनायाव माने फैगौ जोनोमाव उजियोब्ला मोज्लाय जानजि बायदि उजियो होननानै मोनसे फोथायनाय दं आरो ओमफ्राय बेयावनो खुन्दुं आवा खुन्दुं आवाखौबो मानो गोथैनि माने गोथै गारनायाव बाहायनाय जायो आरो गोथै गोथैनो माबानायाव बेयाव जोङो गोथैनि खुगा एबा गुस्थियाव मानो होनाय जायो आरो मानो फैगौ जोनोमाव बे गोथैनि गुसथिया गोजाजा रौ रौ जानानै उजिफिनोब्ला माने गोजा जारौरौ जानानै उजियो होननाय बायदि बेबायदि मोनसे फोथायनाय दं आरो बेनि उनाव खुन्दुं आवाखौ न'नि सोरगिदिंबो सोमदिंनानै दोनो थै बै मानसि थैनायनि न'खराव गोथै बानलांनायाव मानो सिगां सिगां सासे मानसिया मानो औवानि हासुङाव गोबोर हाालगायनानै दोननाय सनानि आस्थाम गुफानि मा होनो गु फां दुब्रि हाग्रा थुलसि दाालइ आरो खुन्दुंनिफ्राय न'निफ्राय मे खुन्दुं न'निफ्राय बोनानै लांनानै गोथैसालिनि एसे जानगाराव थाहैयोनो बानगा माने बै बानग्राफोरा गोथै सलि सहैब्ला न' बिगुमा जाय जेरै हास्थायो बेबायदिनो गोथैखौ सावो एबा फबो आरो
बेयावबो गोबां फोथायनाय दङ माबा नेम खान्थि दङ थैनाय मानसिया जुलि जायाखैब्ला सेंग्रा एबा फ्रायै थैदोंब्ला आरो बेयाव माने थालिर बिफां गायगारनाय जायो आरो ओमफ्राय बे थैनायावखौ हौवाबा मानो खुग्लुबनानै सावनाय जायो एबा फबनाय जायो आरो हिनजाव अबा खांग्रां होनानै फबनाय जायो आरो
आरो बेखौ मा होनो बै थालिर बिफां गायनायनि जोनोमा बे जोनोमाव जुलि जानो मोनासै बै उननि जोनोमाव जुलि जायनो मोनथों होननानै थालिर बिफांजों हाबा होनाय बायदि बे बेबायदि मोनसे नेम दं आरो ओमफ्राय बेयाव मा होनो गोथै सावनाय समाव बनखौ सिरिबा एबा सिरि सिरि जाबनाय ओमफ्राय बेयाव न'खरनि मानसिफोरा बै गोथैखौ माने सावनो बा फबनो लांनाय जायगायाव खनसेनि गिदिंनानै अर लागायो बयबो गामियै ज'नो माबानानै आरो गामिनि मानसिफोराबोथ' हेफ हेफाजाब लाखायो नालाय ओमफ्राय माहोनो थैनायाव मा थैनायखौ उन थै फैगौ जोनोमाव मा उजिहैगोन मा जानानै उजिहैगोन बेखौ नायनो थाखाय जों माहोनो बै गोथै लांखांनायनि उनाव लेस्रोनानै लानायाव संग्राय खोबनानै दोननाय जायो आरो बेयाव ओमफाय बै संग्राइखौ जेब्ला गोथैखौ लांखांनानै माबायो सावहैयो एबा फबहैयो बे स समाव बै मायाव बे संनायखौ बोखारनानै नायनाय जायो आरो ओमफ्राय बेयाव दाउनि आथिं मोनदोंबा फैगौ जोनोमाव दाउ